औ नोंथां मोजाङैनो खोनादों आङो
दायो नोंथाङा मा खालामबाय थादों?
नोंथां ओमफ्रायो नोंथाङालाय माथो खालामबाय दङो?
आंबो ओरैनो दङ बायेराव जगासिनो दङ स' आङो नोंथांजों मोनसे मा होनो टपिकनि बिबारनि बागैसो रायलायनो सावरायनो हरनाय जादोंमोन आरो स' रायलायनो हागोन ना नोंथां
औ औ रायलायनो हागोन
ओ नोंथाङा ओ जोंनि ओनसोलाव मोननाय बिबारफोरखौ माने मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
औ बिदिब्ला माने जोंनियाव माने मोननाय फोरखौ आरोना जेनेबा आं दासिम मा मा नुबोदों बिनि माने बि-बिबारफोरनि होमबा नोंथां एसे सावरायना होनोसै आरोना नोंथां
जागोन दे नों
होम्बा आंथ' नु बोनाय बिबारफोर माने बिबाराथ' बुंनो थांबा जोंना बिबाराथ' बिराद रोखोमनि गैया होमबा नोंथां
औ
ओ जेनेबा जोंहा बि बारा जेनेबा ओ जेनेबा जबा बिबार इदि थाया होम्बा आरो जबा बिबार गलाब बिबार आरो ओरै ओ ओ दाउदै फुल आरो आरो बेराद आरो सानफ्लावारफोर जेने बा फामै बिबार आरो ओरै ओरै ओ जेनेबा जोंहा बिबार होनबालाय जेनेबा जोंहा अखल बिबाराल' नाय नङा नालाय बा जोंहा जाग्राबो बिबार दङ नङा होमबा नोंथां? ओ जेनेबा जों ओ बिबारखौबो जेनेबा खायफा खायफा बिबारखौबो जोङो ओंख्रिबो संनानै जाजायो, जेरै आंङो ओ जेरै आंङो ओंख्रि जाजानाय बिबारखौ होनोबोला जेनेबा जोङो ओ बारसिखि बिबार बिफोरदिनि आरो ओरै खारौ खानदाय बिबार बा एबा ओरै गाम्बारि बिबार बा माने जेनेबा आंङो नुनाय बायदियाव आरोना नोंथां ओ बिबार ओ बिबारफोरा जेनेबा जोंनाथ' मोनसेनि मोनसे गाबनिल' नङा नालाय बिराद बेलेग बेलेग गाबनिबो थायो जेनेबा ओ कालारफोरा बिसिना बेलेग बेलेग जायो जेरै जोङो नायनो था ओ जेरै जोङो ओ जेनेबा ओ नायनो थाङो बोला आरोना नोंथां ओ जोंहा ओरै ओ जबा बिबारा जोंहा ओ जेनेबा जोंहा जबा बिबारा बेराद ओ रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां औ जेनेबा जोंहा ग गोजाबो थायो आरो जोंहा गुफुर थायो आरो जोंहा ओरै नायनो थाङोबा जोंहा गोमोबो थायो नङा होमबा नोंथां औ आरो आंङो गलाब बिबारखौ होननो थाङोबाला जोंहा होमबा गलाब बिबाराबो जोंहा गोजा थायो आरो जेरै गोमो थायो आरो जेरै गलापि थायो आरो जोंहा गुफुर थायो आरो जोंहा जेनेबा गोसोम आजिखालिथ' गोसोम गलाब बिबारबो नुनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ ।
बेनि उनाव जोंहा जेरै ओ होननो थाङोबा जोंहा ओरै ओ बारसिखि बिबार होनबाथाय जोंहा जेनेबा बारसिखि बिबाराबो जोंहा मोननै माने जाहाननि दं आरोना जेरै जोंहा गुफुर आरो जोंहा गोजा दं आरो माने जोङो बारसेखि बिबार होनबथाय जोंहा माने ओंख्रि जाजाग्रा आरो ना । आरो ओ माने जोंहा आरो आंहा माने आंनि जुदि जानाय मथेबा आंहा माने गोजाया बांसिन जोंहा बारसिखि बिबारा गोखा जायो आरोना ।
औ नोंथां औ।
आरो जेनेबा ओरै आं बुंनो थाङोबा जोंहा ओरै ओ मा होनो बेखौ सेवालि बिबारबो मोनसे दङ नोंथां मिथिबायना? गुफुर खालारनि जायो बियो जेनेबा औ। जोङो बे फोरखौ जायखिजाया ओं ख्रि जाजाग्रा बुस्थुफोरखौनो जाबा बिबारखौनो जोङो बांसिनानो अनला खारैजों जानाय जायो आरोना नोंथां। ओ जोंहा बेयो आरो बारसिखि बिबार अ ओरै सेवालि बिबार होननायाथ' जोंहा हरावसो सिरिनानै माने सिरिनानै थायो आरोना जोंहा बारनानै सिरिनानै थायो आरो ओमफ्रायो जोङो ओ ओरै गा म्बारि बिबार होननो थाङोबा गाम्बारि बिबाराथ' ओरै गोमो कालारनि जायो नालाय होमबा जोङो ओरै गोमो बा माने जोङो बेखौबो अनलाजोंनो जानाय जायो आरो ओ आरो जोङो बुंनो थाङो आरो जोङो माने नुनो थाङोबा जोंना बिबारा माने सोब बिबारानो जोंहा फुल माने बिबार जाया आरोना खायफा बिबारा जोंहा ओरै बिलाइजोंबो माने बिबार बायदि जाना थाङो आरो ना। जेनेबा जोङो खायफा खाय फाखौ जोङो बिदि माने बिबारखौ जोङो ओरै ओ जेनेबा जोंनि लामाखैजाय गायनानै एबा जोङो ओरै जोंनि ओ ओरै गोथार थानसालिनि बा जोंनि न' सारि सारि जों गायनानै दोनो आरो जेनेबा जोङो आरो मोनसे जोंहा बिबार दं जायहा बिलाइजोंनो बिबार बायदि नुयो बे खौ जोङो लामायाव गायनानै जोङो ओरै बेरा बायदि जोङो बेखौ होनानै लाना लानो हायो आरोना नों
औ हायो औ
जोंहा ओ मोनसे जेने बा आं गोसोखांदो आरो जोंहा बैसागुआव बे मोनसे बिबार लाया होमबा जों ओ ओ ओरै आङो नामखौ बुंनो माने आं नामखौ बावबाय आरोना नोंथां बै सागुआव जोंहा बे मोनसे ओरै लायोमोन ना बिबार बैसागुआव ब्राद लासोयोमोनना जोङो ओ बे माने बेबाय औ औ औ औ औ आरो जोंहा माने बि बार होननो थाङोबा जोंहा बिबाराथ' ओ जेनेबा सब एखे टाइमावनो बारा नालाय जोंहा बेलेग बेलेग टाइमावबो माने बारनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
जानुवारिफोरावबो बिबार बारनायफ्रा बेलेग जायो। दिसेम्बराव बारनाय बिबारफोरा बेलेग गोजां बो थोर गरम बोथोराव बारनाय बि बारफोरा जोंहा बेलेग जायो।नङा होमबा नोंथां? आरो जोङो ओ बिबार फाननो थाङोबा जोङो बिबारखौ ओ बेलेग बेलेग माने जोंनि ओ गोथार थान सालि बाहायनाय जायो आरो बा जोंनि हाबा हाबा बा मिटिंफोराव जोंहा जेनेबा सोरबा सोरनिबा हाबायाव जोङो जेनेबा हाबायाव जोङो बिबारनि माला सुनानै जों हाबायाव बेखौ बाहायनाय जायो बिबार आरो जेरै आं होननो थाङोबा जोंहा सोरबा जुदि माने खुसिनि दिनबा जोंहा सोरबा जुदि पास जानाय फरिखाफोराव पास जानायबा जोङो बे मानसिखौ जोङो बिबारजोंनो जों बरायनाय जायो।
औ औ जायो औ
जेरै जेरै जों अपारिजिथा होनाय स' जोङो बेखौ अपरजिथाखौ जोङो ओ आथिं आखाइ सानाय बा उदै सानायफोराव जों इफोरखौ बाहायनो हा
हायो आरो
हेल' नोंथां। मोजां खोनाफैया औ अ
खोनादों ना नोंथां?
औ अ दास सो एसे माने मो थादोंमोन आरो नोंथां। हेल' नोंथां।
औ औ औ औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोना खोनांबाय आं आं होनदों माने जोंहा बिबारा अकल बिबारल' नङा जोंहा माने बियो मुल बायदि माने दोंमोन माने जों बेखौ माबोरै बाहायनो हायो माने जोङो दै गुदुङाव माने बे बिबारखौ जोङो ओरै दै गुदुङाव होनानै माने ग्लब ग्लब गुदुं होनानै बेनि दैखौ माने जों लोंबानो माने बेयो जोंनि मेडिसिन बायदि जाना बा मुलि बायदि जोंहा बेखौ जोङो लोंजायो माने दै
अ औ औ औ मिथिबाय नोंथां। हेल' नोंथां हेल' नोंथां